औ खोनाबाय औ
दे बुंदो आङो -आङो नै माबायाव दङ ओ बर' बाजार होननाय जायगायाव फैदों।
ओ बर' बाजार होननायावना? बेनो माबाफोर खामानि दङ दांना बेवहायनो?
आं बै सासे गथ' लांफैदों आं स्कुलनि
ए औ औ।
ए
ओरैनो दाथ'
दा टाइम जाहांबायना बेखायनो फैनानै थाफैग्रोबाय।
औ फरायसालि गनायनि टाइम जाबायना? उम। उम। ओइ आंबो ओरैनो दङ नै दा जिरायनानै दंफां सायायाव
अ ए दंफां सायाव जिरायनो मोजां ना?
औ दा गरम नालाय
औ
दुगैखांनानै थान्दा जिरायनानै थादों नै दंफां सायायाव
उम दा गरम जादों दिनै।
गरमथ' दिनै
उम सान्दुं सान्दुं गैयाबाबो बिराद गरम होदों।
औ औ जोंथिंथ' सान्दुंबो दुंदों एसे सान्दुंबो दङ ओमफ्राय बारबो एसे खोलो खोलो बारदों आरो बारनाया होमबाबो गरम आरो
उम
उम
ओंखाम जाखांबायना?
ओरैनो दाथामफोर जाखांबायदां ना?
ओइ जाखांबाय आं।
ओ ओ
दालिसोमोन ओमफ्राय फटल फाजा
ए ओं गोथावानो
जासाब्बाय
औ जोंनाबो माबासोमोन दालि जहल ओमफ्राय दालि जहल खांख्रि खला भाजा ओमफ्राय दावदै भाजा
अ
माने आंबो न' जानाय जायाखै आरो माबा मोनावसो जानाय जादों आमायनाव नै इसोरनाव थांदोंमोन नालाय आमायनाव थां थांदोंमोन नालाय बिसिनाव थांनानै बिसिनावनो जाना फैबाय आरो दा न' फैनानै दुगैखांनानै दंफां सायाव जिरायनानै दं आरो
दे दे दे दे दा गरम सो मोनबाय आंबा नै। ददसे थाथ'फैनायावनो।
औ आरो गारिफोर सालायनानै थाथ'योबाथ' गरम जायोना।
उम गरम जायो। ए बारा नैथिंसो ओ हारसिं दं थ'यो
ओ माइफोरो गायनाय टाइम जाथ'वाखै नामा? नोंस्रा न'आव?
माइफ्रा दिनैनिफ्राय खोथिया फुजेनदों जोंनिया।
औ ए ए ए।
ओमफ्राय
दिनै खोथिया फुसेेनदों गाबोनबो फुगोन आरो ओमफ्राय समफोरो गायनाय जागोन आरो दिनैजों गाबोनजों फुनानै समफोरनिफ्राय गायगोन।
अ उम उम।
जोंनाथ' बुरजाबो नंखाया नालाय। एसेल' गायखायो। बांद्रायबो बुरजा गाय
ए माबायदि ओमफ्राय गायनायनि माबाफ्रा ओ खायदाफ्रा दै मोनो खोमा ने?
गायनायनि खायदा दैयाथ थ' माने जोंनि न' खाथिजोंनो बे जोंनाथ' दल हासो नालाय बे जोंनि खाथिजोंनो जाम्फै दै लाबोयो आरो। दंग'नि दै लाबोयो ओमफ्राय जोंहा सो मा सोनाया होमबा बो बे दंग'नि दैआनो सेरमायनानै फुल थाखायो आरो दैया। माने जोंहा जाम्फैखौ जाम्फै सोनायनि जाम्फैयाव गैफाया आरो जोंहा। होमबाबो माने सेरमायोना दैयाथ'
औ औ
खुरनाय मा खुरनाय थालाबायो। बेजोंनो
उम उम उम दैनि अभाब जाया इदिबा ना
औ दैनि अभाब जाया ओहो।
एह
ओरैनो जामफैनि दैथ' सोखा खाया बे मोनसेयासोबे हजों
एसे बारनानै बायसो जाम्फै सोयोमोन बेनिया।
बेनियाथ' हायाबो बोरि ना ओमफ्राय जाम्फैया माने द' बोसोरसो सिगाङावनो बायनानै एसे गिदिर बायदों आरो खुरदों ओमफ्राय बे जाम्फैखौ बानाय फि नाय जायासै ना बानायफिननो हायासै दा गैया गायनो मोना बे हाखौ। बिदिनो द' स्नि बोसोरसोआनो जाबाय आरो गायनो मोनैआ ओरैनो थायो दा बे हाया।
ए
दा ओरैनो न' खाथि खाथिनि दलहाखौल' गायनो मोनो आरो। हो?
बेलेग आबाद मावजाया? बे ओरैनो थानाय हायाव?
औ दस्रा आबादथ' दस्रा फसल मावजायो मावनाया ओमफ्राय होमबाबो बगैया मावनाय जाया आरो माने टाइमआबो दस्रा आबादखौ मावनो बांद्राय टाइम मोना नालाय बाहेरायाव ओंखारनाय जायो। थाया ओंखायनो आरो जोंनिल' नंङा नालाय हाया बयनियाबो गुवार दं नालाय।
औ।
रावबो बावहाय जेबो आबाद मावा आरो जेबो फसल मावनाय जाया ओंखायनो मोसौ बोरमा बावनो नोगोद खायो आरो मानसिफ्रा ओमफ्राय
एसे एनै आबाद मावबाबो
मोन मोन-मोना ना? नंगौ नंगौ। आबाद मावबाथाय बे मोनसे माबा थाखा थारो।
औ औ माने जोंनि दाथ' मावनाय जाफेराखै ओमफ्रा होमबाबो जोंनि खाथि खाथ थिनि जोंनि सिमासे खाथि खाथि नियानो सानै साथामसो मावनाया सिबिं फोनाया सासेना खुनुरुखुम एसे मोनबाय ओमफ्राय सासे सिनाथ' गैया हानोनो मोनखायासै। ओरैनो टेक क्टर हालेवनायनि ट्रेक्टर हालेवनाय भारहा ओमफ्राय जोलै।
बे नंङाबा माबा ट्रेनस्टेसनावसो थांनांसिगोन। ओमफ्राय होमबाथ' खामानिया बिराद जानानै दं दा।
औ खामानिया अ बेनो बिराद दिगदार जानानै दङ' दा।
अ नोंबोथ' दुब्लियाव थांनांगौ
ओ
नोंबोथ' दुब्लियाव थांनांगौ
ओं दुब्लियाव दुब्लियाव आं बिदिनो बाहेरायाव बायहेरानि खामानि मावनाङाबा बाहेरायाव थांनाङाबा दुब्लियाव मावफाबाय आफाजों ओमफ्राय जुदि बायहेरायाव ओंखारनांगौ दङ'बा बायेराव थांग्रोबाय आरो न'नियाबोथ‌बांद्राय नंखाया नालाय गायनांगौआ सोलाबबा ओंखारफाबाय ओमफ्राय सोलाबाबा बाहेर थांनांगौबा थांग्रोबाय आरो बिदि खालामो
अ अ अ
ओरैनो नआव बेखार थानाय टाइमावबा ओरैनो मानो जिरायनो होननानै माने मावो आरो हारसिंबो खस्थ' जायोना सान्दुं गोसायाव आरो
गायनाय बहुद जाबाय खोमा इदिबा ने
औ दा गायनाया दिनैनिफ्रायसो मानि खोथिया दिनैसो फुजेनदों आरो गाबोन फुबावगोन सानसे ओमफ्रायो समफोरनिफ्राय गायनाय जागोन आरो गायना याथ' जोंनाथ हाया एसेल नालाय बिदिनो सारि बिगासोल' जागोन आरो
ए
गोबाव जानाय नंङा
हनै सानथामसे
साननै सानथाम औ औ ओमफ्राय गायनायावथ' रानिं गायनाय जानायबो नंङा नालाय
ए उम
ओरै माखासेना एवगारनांगौ दंबावो नालाय। हालेवगारनांगौ खारहायनानैल' दोननो मोनदों ओमफ्राय हा दरसेनिया
ओ गायनायाथ नआव गायो ना हाजिरा लाना गायो
गायनाया नआवनो गायो ओमफ्राय हबाबो नआवथ जोंहाथ दािनजाव मानसि आसा आइ हारसिंल दं नालाय हारसिं गायनो हाया ओंखायनो हाजिरा एखमबा सासे एखमबा सानै लाफानानै गायदेरो आरो हाजिरा सानैसो लादेरनानै गायफाबाय
औ उम मोजां जायो ख माने औ औ आबाद जा मोजां सोरफाङा
आबादाथ'
बिनो किजियाव बेसेबांसो आरोयबायदि आयडिया मोनोने
ओरैनो आंथ बिदि जि आइ आइदियाखौ लाफेरनाय जायाखै दा बेसेबांसो ओंखारनाय जायो जिखुनु बिघायाव जिखुनु माया जाबा मोजां होननानै ओंखारो
उम होम उम होम
जिखुनु आं फुजाखौथ आनदाज लाफेराखैनालाय खिथानो रोंथला बेखौ जिखुनु मायालाय मोजां जायो आरो आबादा माने फसला गाज्रि जाया दला हा नालाय
औ औ
दैनियाबो आंखाल जाया नालाय दा आरो जायो आरो
ओ
नोंसिनाबो गायोदां ना
आङो गायनायानो जायालोय आं खनसे बोसोरसे खालिल गायदोंमोन ओमफाय दैनि अफाबाव बिराद खस्थ सम मोनदों आंङो। लस'जादों। ओरै हालेवहोनाय टेक- टेक्टारजों ट्रेक्टर हालव होननाय हाजिरानो फैसा हरनाय आनाय रोगानानै लाबोनाय। ओ उल्था जाथारदों आङो। ओमफ्राय बिनि जायाखै गायलालै एसेबां खस्थ' होननानै माबाखौसे बेलेग बेलेग खि थिंखौसो मावो ओइ गोरान। गोरान थिबस गोरान ओ बेेलेगखौसो मावनाय जायो आरो।
खस्थ'बो जायोना आरो फाराब फैसा गारनानै रां गारनानै जुदि बे रांनि
ए
दे होमबा बिदिब्ला दोन्थनो
अ अ दे दे दे दे ओ दे ओ दे दे नों उरिसासखौ बेसेबां सोदों?